हेलौ ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ मोजाङैनो खोनादोंंबा आंनि रायलायनायखौ?
औ नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
औ आरो द' होनब्ला नोंथाङा मा खालामबाय दं दायो?
आं ओरैनो जि जिरायलाबायायनानै दङ नोंथां। नोंथाङा?
आंबो दसे सम मा होनगोन मोनानि जाखां लोंखां दसे ओरैनो गोलांनानै दंथ'यो।
अ
ओ जाखां बाइबा नों
मोजांबा खबरफोरा? ओ औ जाखांबाय नोंथां औ
दा नोंथांनाबो मोजांबा खबरफोरा
औ मोजाङानो नोंथां
ओ ओ थ' होमब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना मानोबा कल हरदोंमोन।
औ हागोन नोंथां। ओं आं मानि थाखाय फन हरदोंमोन बेखौ आङो गिबियाव बुंना होनो सानबाय उम जोङो मा मा बाथोन जानानै जों मोजां मोनो बा जोङो मा मा बाथोन दं। बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथा मानो हाया जानो। आ थ' होमब्ला ओ बुंनो सानबाय जोङो गोबां रोखोमनि मा होनगोन बाथोन जानो हायो बा बानायनानै जानो हायो। ओ त' होमब्ला जों बुंनो थाङोबा। नानि बाथोन थाबाय खांख्राइनि बाथोन थाबाय ओरै। आलुनि थाबाय बानलुनि थाबाय अ थ होमब्ला जोङो ओ नानि बाथोन बाथोन होनोब्ला जोङो गिबियावनो नाखौ जोङो अराव सावनानैबाबो जानो हायो एबा जोङो थावजों एवनानै बानायनाय बाथोनखौबो जानो हायो। थ जोङो बा बानायनायनि जिथुुनु मा होनगोन बेयाव होनाया बाहायनाय मा मोनगोन मुवा बेसादा जाबाय बानलु होनो हाबाय जोङो आरो सामब्राम गुफुरबो होयो। जोङो बेहाय जोङो नाखौ सावनानै बा एवनानै लाखांनायनि उनावहाय जे जोङो बेखौ बानलु आरो सामब्राम गुफुरखौबो सावनो हायो बा एवनानै लानो हायो बेखौ जोङो लानानै ओ जि बा जोङो देग्रा बेखौ थौसि होनो बेवहाय जोङो लानानै देनाय जायो त बेवहाय जोङो ओ मेसें बोथोर समाव जोंना दुन्दिया मोननाय जायो ओ बेखौबो जोङो। होफानो हायो। होखाबाथाय जोंनियाहाय मा होनो जानोबो गोथाव जायो बा मोदोमनायबो फैयो बिनि थाखाय जोङो दुन्दियाखौबो बेवहाय होसननानै होनाय जायो आरो त' बे बाथोनखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनो जोङो जेब्ला दुब्लि एबा फोथाराव जोङो माइ गायहैनो थाङो अब्ला जोङो बांसिन नानो बे ना बाथोनखौ लानानै थाङो आरो ना गोदोनि समाव त' बेबायदिनो जोङो ना बाथोनखौ बानायनाय जायो। आरो जोङो आलु बाथोन होनोब्ला जों आलु बाथोनखौनो आलु बाथोनखौबो बेबायदिनो बानायो ओ जेरै गोदोनि समाव जोङो बांसिन सिनानो खोनानो मोननाय बायदि बा आलु बाथोनखौ जोङो मेनानै ओ अरखियाव मेनानै जायोमोन ओ आरो। दानि सम होनोब्ला जोङो दा बाय बेयावथ' जोङो आलुखौ रुनानैसो बानायनाय जायो बांसिनानो त' बेवहाय जोङो सामब्राम गोजा होननाय बेखौ होयो आरो बानलु होयो बानलु सावनाय बा बानलु एवनानै होनाय बेखौबो होयो आरो सामब्राम गुफुरबो होनाय जायो थ आं दहाय बुंनाय बायदियैनो मेसें बो बोथोराव जेरै जोङो दुन्दिया होननाय बेखौ मोनो त जोंना गंगार दुन्दिया मोनसे दङ आरो जों हा हांथाइ बाजाराव मोननाय मोनसे दुन्दिया बेखौबो बेखौबो होनाय जायो आरो ना जेरै मोदोमनो थाखाय मोदोमनायनि थाखाय बा जानो थाखाय मोजां जानायनि थाखाय होनाय जायो। थ बेबादिनो बिदिनो जोंङो आरो गोबां रोखोम रोखोमनिबो बाथोन दंबावो जेरै मा होनगोन जोङो सयाबिनखौबो जानो हाबाय। एबा जों जोगोनारनि बेगरखौबो जानो हाबाय बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदि बाथोन बानायनानै नानै जोङो जानो हायो। बा जोङो जायो आरोना बेबायदियैनो ओ थ' होनबा आं नोंथांनाव बे बेखौनो सोंफिननो सानबाय जे जों माबायदि माबायदि बाथोन जायो बा माबायदि बानायनानै जायो बेखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ बुंनो थाङोबा जों नानि बाथोन जेरै जों बांसिनानो ओ नाफाम बाथोनबो फोरमायो नाया नाया। बायदि बायदि बाथोनाव बाहायनो हायोना। ओंख्रि संनानैबो जानो हायो बाथोनबो जानो हायो ओ बुंनो थांनायाव आं गिबियाव बुंनो सानदों ओ नाफाम नाफाम बाथोन ओ नाफामखौ माबोरै बा होननानै बुङोब्ला ओ जोङो फार्स्टआवहाय ना गोथांखौ सानदुं बा अराव फोराननानै गोरान खालामो ओ गोरान खालामनायनि उनावहायो जों नाखौ ओ मोजाङै गोरान जायोब्ला जों थास'जों बाथोन बानायनानै बयामाव सुना दोननाय जायो ओ सोना दोननायनि उनाव बेहाय बेखौ माबोरै जायो होनोब्ला बिखौ ओ ओ सोथ खायसे खायसे जायो थावजों जायो खायसे खार खारदै बा खारैजों जायो खायसे सदाजों जायो बा सदाजों होयोब्ला ना ओ नाफामा माने नाफामनि जेरै ना गोराना ओ अबाव बि ओ गोखा थायो नालाय अबाव बि माने गो गोखा थाया बिनि थाखाय माने सोरबा सोरबि खारैखौ होनानै जायो बा खारैखौ होनानै मा जाहोननि मा जाहोननि थाखाय खारैखौ होना जायो होनब्ला ओ जेतिया ओ नाफामा मोनामनाय थायोना बे मोनाम नाया खारनाय खारनायनि थाखाय ओ खारैखौ होनाय जायो आरो आरो जोंथ' गासिबो मिथिखा खानाय ओ ना बाथोनावबा मा मा नांगौ ना बाथोनबा सब बायदि बायदि बाथोनखौ जों मा बायदि बाहायो बा बा हायो बेखौ जों गासिबो मिथिखायो ओ गिबियाव आ बुंनो स सानबाय ओ ना बाथोन ना बाथोनखौ जोङो ओ दुन्दियाजों जानो बा गंगार दुन्दियाजों जानो बा माइस सुन्दुरि दो जानो जोबोद मोज जां नाङो ओ ना गोथां थाबथ' जों मायस सुन्दुरिदो ओरैबायदि गोथाव जायो माने बुंनोनो नाङा आरो आरो फुदिनाजों ओ ना बाथोन बा फुदिनाजों बा थोन जों गि बियाव आं बुंनो सान्दों ना बाथोनखौ माबायदि बाहायो ना बाथोनखौ जोङो नाखौबा सोरबा सावनानै जायो बा सोरबा थावजों एवनानै बाथोन देयो। ओ गिबियाव ओ जोङो ना खौ एवग्रोनानै बा सावग्रोनानै ओ साव सावगोरना ला गोरनानै जों दुन्दिया बा फुदिना बा मोनसे मुवा मुवा होयो। बा मुवा होआबाबो जाजायो आरो ओ बिनि उनावहायो ओ बानलु बानलुखौथ' जों नांथारगौ। बाथोनाव आरो बानलु बानलु होयो। बानलु होखांनानै जोङो थफसि थबसि ना थबसि बाहायो थफसि बाहायनायनि उनाव खायसेयाथ' बाहायो ओ मा होनो मिसिं हा मिसिं बाहायो खायसेया खायसेया थफसि बा बाहायो ओ थबसि बाहायनायनि उनावहायो जोङो बिखौ देग्लिनानै जानाय जायो आरो आरो बाथोना थ बायदि रोखोमनि बोन दं जेरै ओ खुन्थाय खौबो सोरबा सोरि बाथोनो महरै जायो। बा जोङो ना बाथोन आरो दा थ' दैज्लां बोथोरनि सेंखावरि बाथोन बा गांजेमा बाथोन बेखौथ' बयबो जों मोजां मोनो जानो। ओ नोंथाङा ओ आरो बिनि बागै एसे सुंद'यै बुंफोरनो सान सानदों नामा?
ओ त' होमब्ला जोङो खांख्राइ बाथोन होनोब्ला आरो सिंगावरि बाथोन बा गांजेमा बाथोन बुङोब्ला जों गोबाङानो मिथियो। बेफोरखौ जोंनिया मा होनगोन गोदोनि समाव गोबाङानो जायोमोन बा जाबोनो हमदोंमोन
उम
बेफोरो दाबायदियाव गैलिया माने बांसिन माने खोनानो मोनलिया आरो ना दा बायदि समावहाय जे गोदोनि समाव बेफोरखौ जों ओ दुब्लि दुब्लि थांनानै बा फुख्रियाव हमोमोन हमनानै जायोमोन आरो ना ओ थ' जोङो ओ खांख्राय बाथोनखौ जोङो माने जानायखौ आं खोन्थानो सानबाय एसे ओ‌ आंबो बारा एसेबां मोन खोथि जोबलिया थ' आङो होमबाबो एसे बुंनो नाजानायसै आरोना थ' जोङो खांख्राइखौ जोङो जेब्ला दुब्लिनि फ्राय एबा फोथारनिफ्राय हमनानै लाबोयो ओ लाबो खांनायनि उनावहाय जे बेखौ जोङो खबायाव सोनानै लाबोयो बा सोरबा सोरबा मा होनगोन ओ लानो थाखाय मोनसे जि मना लायो बेव बेवहाय सोनानै लाबोयो आरो ना त लाबो खांनायनि उनावहाय जे बेवहाय नांना थानाय हाब्रुफोरखौ मोजाङै सुनानै साफा खालामनानै लाग्रोनाय जायो ओ। बिनि उनावहाय जे जोङो सायनांगौ। गोनां जायो ओ सायनायाव जोङो मा होनगोन बिनि आइ थिं आइथिंफोर खौ बा पेन्दाखौ जोङो बोखानानै लानाय जायो आरोना थ बिनि उनावहाय जे जोङो बेखौ एवनो हायो। आरो सावनोबो हायो थ' बेखौ गोदोनि दिनावहाय जे बांसिनानो खोनानो मोननाय बायदिब्ला बे जोङो सावनानैनो जानाय जायोमोन थ बेखौ सावखांनानै बा एवखांनायनि उनावहाय जे बेखौ बख'नानै सिङाव जोन्थ'नो मोन मोदोम थायो बा मेलेम बेफोरदि थायो मा होनदों दाबु थायो बेखौ बख'नानै जोङो आ बेवाय होनांगौ जायो बानलु होनो हायो जोङो सामब्राम गुफुरबो होनानै होफानो हायो आरो मोदोमनो थाखाय दुन्दियाखौबो होनानै जो जानो हानाय जायो आरोना बेखौ बेबायदि बिदिनो जायो होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथांनि बायदि बायदियोब्ला माबायदि जायो बेखौ नोंथाङाबो सुंदयै बुंनो हागोन्।
ओ नोंथां ओ दिनैनि बे जोंनि ओ मोगा मोगि सोंलायनायखौ ना इयावनो फोजोबनाय जाबाय।
औ औ नोंथां मा होनगोन जोंना समाबो जाबायमोन नालाय औ औ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन बेनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।